हेलौ
औ नोंथां औ औ खोनादों दे
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा
आङो दाथ' दङ जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा लाय
आंबो ओरैनो जिरायना दङ र' दा
औ।
उम
अब्ला नोंथाङा कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायनानै होदो
औ आंनि कल हरनायनि गुबै जाहोनाथ' जाबाय आं नों नों एसे सावरायनो नागिरदोंमोन जेनेबा बिफां लाइफांनि बिदिनो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ दे बुंलाय
अह बिदिब्ला उम मा बिफां लाइफांआ जेनेबा गायबा जोंनि आबहावाया बांसिन बिदिनो मोजां थायो बिफां लाइफां थाबा बेखौनो एसे फोरमायना होनाय नोंथाङा
अ जोंहाथ' बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' जोंहा बिफां लाइफांखौ जोंनो जिउआव उम गोनांथार माबा बे बेयो बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार मा होनगोन बेखौ
औ
बेबोथ' जिबआवनो गोलैया होमबा नोंथां बेबोथ' जिबावनो गोलैयो बिफां-लाइफांनि थाखायसो जोङो दा थांनानै दङ नङा होमब्ला नोंथां जायनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेसखौ मोनगासिनो बेनोथ' जाहैबाय बिफां-लाइफां
उम
औ आरो बिफां लाइफां न'ङाब्लाथ' जोंहा जोङो मानसि महरै थांनानैनो थानाय हानाय नङा बायदिहाय नङा होमब्ला नोंथां बेनिफ्रायसो जोंखौ जोङो हांखौ लानो हागासिनो।
ओं
औ बिदिनो जोङो हां लानायावल' नङा बायदि खायसे खायसे बिफांनिफ्राय जोङो न' लुनो थाखाय बाथाम खाद बेफोर बायदिबो मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो जोङो साल सेगुन गाम्बारि रिमिस्ता बिद दिनो मा होनो बेखौ ओ तितासाप गोबां बायदि-बायदि बि बिदिनो उम मोजां-मोजां दंफां दङ। जायनि जाहोनाव जोङो दर्जा खिरखि बेफोर बायदि खामनो हायो टेबोल सियार आरो बिदिनो खायफा-खायफा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बन जानो हायो। खायफा-खायफा नंङा गासैबो बिफां लाय बिफांनि दानाय दा दालाय दासाफोरखौनो जोङो थुख्रा थुख्रि खालामनानै जोङो बन जानो हायो। हायो नङा होमब्ला औ बिदिनो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो ओ खायसे खायसे बिफां लाइफां दङ जेरै मा होनो खायफा खायफा बिफां-लाइफाङाबो जोंहा फिसा फिनला ओरैनो गास गासैबो लाइफां फिसा फिसाफोराबो बेयावनो गोलैया होमबा बिफां-लाइफां ओ खायसे खायसे लाइफांखौ जोङो ओंख्रि जानो हायो नङा होमब्ला जेरैहाय थालिर बिफाङाबोथ' बेबो बिफांङावनो गोलैबाय बे थालिरनि खौहाय जोङो ओंख्रि जानो हायो आरो बे थालिरन औ थालिरनि मैगुनखौहाय जोङो बेखौबो ओंख्रि जानो हायो थालिरनि फि थाइखौथ' जोंहा फिथाइखौ जाया होमबा ओ भि टामिन मोननो थाखाय जोङो जायो बिदिनो दंबावो गोबां आफेल बिफां आफेल फिथाइ मोनजायो बेनिफ्राय
ओ।
आंगुर बेफोरबायदि थाइजौ आरो बिद दिनो मा बिफां लाइफां नङाब्ला जोंहा मा ओ अखा दै मोना ना बेनि थाखायनो जोङो जिउआव दै मोननो थाखाय जोङो जोहा बिफां लाइफांखौ जेसे हागौ एस एनो जोङो गायनो नांगौ। आरो बिफां लाइफां नि थाखायनो जोंनि आबहावाया बिदिनो थाजिम जानानै थायो नङाब्ला थ' जोङो दासिमहालागै बिराद ओ जेंना जेंसि जों मोगा मोगि जानो गोनां जागौमोन बिफां लाइफां गैयाब्ला नोंथां। आरो बिदिनो बिफां लाइफाङा हाफोरखौहाय हमथानानै ला खियो नङा होमब्ला।
ओं।
दिनो जोंहा बिफां लाइफां जेनेबा हाग्रामाफोरावहाय जिब जिबियाबो एरसो नानै थानो हायो नङा होमब्ला औ।
हाया। फोरावबो जिरायना थानो हायो जोङो गरमफोराव बिफां लाइफांनि गुसु बार आरो उम सायायानो बेलेग जायो नेचारेल उम।
थानो थाखाय बिफांनि साया नागिरनानै होसोलाङो नङा होमब्ला नोंथां। गासिबो औ बिद दिनो जिब जुनारफोराबो मोसौ मैसो बिसोरनोबोथ' साया नां गौ बेनिखायनो बिसोरबो बिफांनि सायाफोराव जिरायनानै थायो जेरैहाय मै देर मोसा बान्दर गराय मै बिदिनो बिसोरनोबोथ' एरसोनानै थानो थाखाय बिफां लाइफांखौ नांगौ।
औ उम।
अ थिग बेफोरबायदिनो आरो अब्ला नों नोंथाङाब्लो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ।
माबोरैहाय जोंनि जिउआव बिफां लाइफ गोबां हा ओ हेफाजाब होयो जेनेबा। मानि मानि थाखाय गोनांथि जोंहा बिफां लाइफां नि।
अ' बिफां लाइफाङाथ' नोंथाङाबो दहायनो होनलांखांबाय जेनेबा बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ होय अक्साइड मोनो जोंबो बिसोरनिफ्राय आरो अक्सिजेन मोनो। बेजोंसो आरो जोङो थांना थानो हायो माने गोग्गो देहा जायो आरो बिसोर थाखायनो ओमफ्राय बिसोर अ' आबहावायाबो थाजिम जायो मोजाङै बिदिनो थायो। बिदिनो न'खरफोराव बिफां लाइफां थानांगौ जेरै दा नै गुवाहटिफोराव माबाफोराव दंफां लाइफांङानो खौनो दानफाय-दानफाय जेनबाय बिल्दिं न' बिदिनो गोदोर-गोदोर न' लुना थाबाय बेयाव बिफां लाइफांफोरा टाउनफोराव गुवाहटिफोरावबो खम जालांबाय। बिदिनो गरमबाबो जिरायना बिफां सायाफोराव जिरायना थानो लुगैबाबो मोनला। थिग बिदिबायदिनो जोंनि गामिफोराव बिदि जाहाथे दंफां लाइफां दानफायजोबालासिनो बिदि न'फोर लुयालासिनो थानाया मोजां आरो जेनेबा दंफां लाांफांफोरखौ दाननाङा आरो जेसे हायो गिदिर इदिनो मोजां लाखिनांगो आंनिबाथ' बिदिनो दंफांफोरा जोंनि मइेन ना बेजों कार्ट बानायो टेबोल चेयार बिदिनो गामियावथ' आरो दंफां लाइफां नङाबा जाखाया
औ
उम
आरो दर्जा दर्जानि फ्रेम खिरखिनि फ्रेम। आलना पालें बेफोरखौ गासैखौबो जोङो दंफांजोंसो बानायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां औ।
बिदिनो सि खिसु दंफां
बिदिनो खायसे खायसे फिसा फिसा लाइफां दङ खायसेाय माखायसे बेरामनि थाखाय जोंहा मोजां जेनेखा बेराम बेरामखौथ' बुंला आङो जेनेबा आखाइ आथिंफोर बौनायाव जोंहा जार्मुनि मुंनि ससे लाइफां फिसा दङ ना बेखौहाय देग्लिनानै लायोब्ला लायनो जि जाय जायगायावहाय जोंहा आथिं आखाइआ बौदों बेवहाय देग्लिनानै लायोब्लालायनो जोंहा थैया थाब थायो बिदिनो थुलुंसि थि थुलुंसियाबोथ' लाइफाङावनो गोलैयो नङा होनब्ला नोंथां औ गुजुनाय जायोब्लाथाय जोंहा औ गुजुनाय जायोब्ला जोंहा थुलुंसिनि रिसिखौ लिरनानै लोंनांगौ थुलुंसिखौ आरो बेनि रिसिखौहाय लोंनांगौ लोंब्लालायनो जोंना गुजुनाया गायो
औ
औ दङ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि देहानि थाखाय बा मोदोमनि थाखाय बाहायजानाय बिदिनो जों जोंनि जों मोदोमावहाय माबाफोर सि्थर एलारजि बेफोरबायदि जायोब्ला माननाय बेफोरबायदि जायोब्ला निम बिलाइजों जोङो निम बिलाइखौ रुनानैहाय
अ
औ बेनि दैजों जोङो दुगैब्ला जोंनि माननाय बेफोरबायदि जोंनि बिगुरनि बेरामफोरा खारो बेफोरबायदि होननानै बुङो आरोना नोंथां
ओं उम
थिग बेफोरबायदिनो बिफां लाइफाङा औ
जोबोर मोजां निम बिफाङाबो जोंनि थाखाय न'खराव थाथारनांगौ निम बिफाङा जोंनियाव दा
औ औ थिग बेफोरबादिनो जोंनि जिउआवहाय बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो आरो
अ अ
औ आरो नोंथाङा बुंलायदो नोंथांनि बादिब्ला आरोबाव मा मा खामानियाव हेफाजाब होबावो बिफां लाइफाङा
औ बिफां लाइफाङाथ' गावबा गाव मोनसे नङा मोनसे जेनेबा खामानियाव होग्रा दङ जेरै खायसे खामानिबो होआ फिथाइ थायनानै बेखौ जाया खायसे फिथाइखौ जायो बिफांनिखौ बिदिनो गावबा गाव मोनसे मोनसे माबा दङ जानाय जायै जेनेबा खामानि होनाय होयै मोनसे मोनसे दङ आरो जेनेबा बिदिनो जेनेबा न'खरावथ' गाैनावबो जोंनाव बिदिनो थाइजौ बिफां खान्थाल बिफाङाथ' थाखोना
औ औ औ बेफोर फिथाइफोराबो थ' जोंहा देहाया थाजिम जानो थाखाय जोङो ओ जानाय जायो बेफोरखौ आरो बेफोर फिथाइनिनो जोंहा बेरामनि थाखाय मुलि जि बानायो बेफोर फिथाइनिफ्रायनो खा मुलिफोरखौ बानायनाय जायो नंङा होमब्ला जेरैहाय जोंङो बे फि फिथाइ सामथाइफोरनिफ्रायनो जोङो खायसे खायसे भिटामिनखौ मोननाय जायोना नोंथां जेरैहाय आपेल आनारस थाइजौ औ औ सुमफ्राम फ्रामाबोथ' जोंहा बिराद मोजां खामानियाव बाहायो जेरावहाय सि भिटामिनखौ जोङो मोननाय जायो नङा होमब्ला
अ अ
औ औ बेनि थाखायनो जोंहा आरोबाव दंबावो नारें खमला नारें खमलायाबोथ' जों हा मोजां जोबोर मोजांथार जेरावहाय बेवहायबो जोङो सि भिटामिन खौ मोननाय जायो। औ अब्ला नोंथां ओ दिनैनि सावरायनायखौ जोंहा समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथांजों औ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
दे जागोन दे नोंथां बिदिब्ला लाखिलायनोसै औ दे